हेल' हेलौ
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ ओ ओङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो जोंनि जोंनि बरं बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सा याव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ जागोन दे
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
हा
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना बिदिब्ला औ बिदिब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो माजों माजों जायो होनना बुङो ब्लाथ' जोङो गोबां मुवा बेसादजोंनो जोङो जानो हायो नङा होमब्ला औ बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो अनलाजों दाउ बेदर खौबो जानो हायो आरो अनलाजों अमा बेदर बा बायदिसिना ना खांख्राइ थिग बेफोरबायदिनो बायदिसिना गोखा गोखै मैगं बा फिथाइ सामथाइजोंबो जोङो जानो हायो आरो हाग्रानि मोननाय बा जोंनि खालुनानै मोननाय बिलाइ मैगंफोरजोंबो फाख्रि जाजायो नंङा होमब्ला
औ
औ थिग बेबायदिनो अनला अनलाजों दाउखौ मा बायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
मा होनदों
जों दाउ ओंख्रिखौ माबायसा सङो नोंथाङा इसे बुंना होदो
औ औ
गिबियावनो जोंनो अनला देनो थाखाय मा नांग्रोगोन मा खालामनानै ला ग्रोयो बेखौ बुंदो एसे
औ जेरै जोङो माइरंखौ एसे सोमनानै बा सुनानै देनानैबो ओ देनानै एसे अन बानायना लानानै
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय
मा होनो बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै लायबाय लाग्रोबाय बेनि उनाव ओ बेनि उनाव जेथिया ओ एवफ्रामनानै दै होनानै जेथिया दैया गोदौवो अनखौ ओ होनानै होयो आरो
औ नंगौ
बेखौ अनखौ जोङो जेरै दैया ग्लब ग्लब गोदौवो बे समावहाय जोङो सारफ्राव सारफ्राव होनाय जायो आरोना
औ औ
दे एरनानैबो होनाय जायो जोङो गारबा नङाब्ला खोस्लिजों जाहाथे बियो दोआ आरोना सारायावहाय
उम
थिग बेबायदिनो जोङो एवफ्रामनानै लानाय बेदरखौ दाउ बेदरखौ हरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ। थिग बेबायदिनो जोङो अनलाजों दाउखौ जोंनि बायदिसिना हाबा बिबा हाबा बायदिसि ना मेल मिथिंफोरावबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। औ दा जोङो हाबायाव अनलाजों दाउ होनबाथ' जोंना बेखौ नांथारगौ जायो। नङा होमब्ला।
उम।
औ बेखौ ओ हाथासुनि हाबा होननानै जायखौ बुङो बेयाव जोङो खैना गोदाना हौवा गोदाननि न'आवहाय गिबि ओंखाम संनाय बे हाथासुनि हाबाखलि संनानै बरनि बरलाहानि सिङाव संनानैहाय ओ जाहोयो बरनो। अनलाजों दाउजों संनानै आरो लोगोसेनो गामिनि रायजो राजाफोरनोबो एसे एसे राननानै होनाय जायो आरो ना। बे राननाय समायाव हा था हाथायाव लानानै जोङो बेखौ राननाय जायो आरो ना नोंथां।
ओम नंगौ।
औ नंगौ। थिग बेबायदिनो बायदि मेल मिथिं जथुमा थिग बेबायदिनो जों ओ ओ आबाद मावनायनि हाल जांख्रा जानायफोर बा न'नि बायदि। फुजा फाथाल होनायफोरावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो नङा होमब्ला।
औ।
अनला ओंख्रिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा माजों जायो नोंथाङा एसे बुंदो?
जोंनि ओनसोलाव अनलाखौ जोङो मा होनो थाइगिर थाइगिरजोंबो मैखि जाजायो आरो
औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय जेनेबा जेरै थाइस्रिजों अनला बेफोरबायदि मैखि जाजायो आरो औ।
बेबायदिनो ओ अनलाजों थाइगिर मैखि बेखौ जोङो बेयावथ' जोंनो खारैनि गोनांथि गैला नङा होमब्ला। बे थाइगिरा मैखि जाखाबाय नालाय बेयाव जों ना बा बायदि बेदर होयोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
जोङो गासैजोंबो जाजायो बे अनला ओंख्रिया जोंना गासैजोंबो मिलायजोबो। नङा ओबा औ। थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि समावहाय अनलाखौ जोङो देनोब्ला बे बे उवाल गायहेनखौ बाहायोमोन नङा होमबा।
औ।
आरो सोरबा सोरबाबा न'आवनि थफसि बा गिलासफोरावनो देनानै। संनानै जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो दानि मुगायावहाय। गोनोखो मुगायाव जोंहा बायदिसिना ग्रानडार मेसिन बा मेसिनारि जिहेतु देग्रा। बा ओंखार नङा हबा औ बेफोरबायदिजों देनानै संना जानायखौ नुनो मोनो दानि जुगावहाय।
औ।
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय अनला ओंख्रिखौ। ओ जेनेबा बे हाग्रायाव मोननाय बा बिलाइ मैगं। मा मा मैगंफोरजों जाबावो नोंथां।
औ जेरै मैदुफुल बिलाइजोंबो जानाय। खोनानो मोनो औ। औ ओमफ्राय मा होनो खुथ्रा। मैगंजोंबो मैगंजोंबो जानाय।
औ आरो जोंहा लाइ लाफा। बेफोरजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां औ। लाइ लाफा आरो बे मुला मुला बिलाइजोंबो जाजायो आरो जों। मुला बेदर जायखौ जोङो मुला। गुति होननानै बुङो बेखौ जोङो मुला। बेदरखौ गल गल हानानैहाय सान्दुुंआव फोराननानै बेखौनो जोङो। मुलागुति होनना बुङो ना
औ।
ओ अनला ओंख्रिखौ जोंहा बेजोंबो जाजायो।
औ जा जायो।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा। आरो बेफोर हाग्रानि मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो ना खां खांख्राइ। एंखावरि बेफोरजोंबो जाजाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोबोरैनो गोथाव जायो बे। बे नाजों अनलाखौजों माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ औ नाखौ एसे एवफ्रानग्रोनानै लाइ लाग्रोबाय।
औ नंगौ।
औ बिनि उनाव। ओ जेनेबा जोङो एवफ्रांग्रोनानै थिखांनानै दोननानै। जेनोबा जि। बेसाद होनो गोनां दङ जेरै पियास। सामब्राम बेफोरबायदि फानलौ। बेफोरखौ होनानै जेनेबा एवफ्रांना लानानै। दै होना अ जेब्ला दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौवो। अब्ला अनखौ होना होनानै नाखौबो। हो होफाजायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
उम
बेफोरबायदिनो जोंना अनला ओंख्रिया मोनो आरो ना आरो जों अनला ओंख्रियाव जि बाहायो जोंनो खारै बेखौथ' जोंनो नांथारगौ नङा होमब्ला
औ नंगौ
औ बे खारैखौ माबायदि दिहुनो होननानै बुङोब्ला जोङो न'आवनो जोंनि न'नि बारियावहायनो थानाय जोंनि थालिर बिफां बे थालिर बिफांनिफ्रायनो दिहुननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नांगौ
औ बे थालिर बिफांखौ जोङो गिबियावनो दानस'नानै लायो दानस' नानै लाग्रोनानै बेखौ जोंं फिसा फिसा ओ मा होनो जिरनानै लायो आरो जिरनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुंआव फोरानो। जेब्ला बियो रानगोन अब्ला जोङो बेखौ सावगोन नङा होमबा?
औ।
बे सावनायनि हा थफ्लाखौनो जोङो गुसु खालामनानै बेखौ दैजों एसे फोन स्रोनानै जोङो बेखौ खारै महराव मोननो हायो आरो बे बेखौ जोङो दैजों दै होनानै बेखौ स'रो आरो जोङो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो खारैखौ दिहुननाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बे जोंनि न'आव बानायनाय खारैनि अनगायैबो बेलेग गुबुन बायनाय खारै नोंथाङा मिथियो नामा?
औ औ। ओ जेरै सौदा बेफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ
उ
थिग बेबायदिनो सौदा सौदा खारैनिस्राय जोंनि न'आव बानायनाय खारैया जोंहा साबसिन हामसिन जायो आरोना नोंथां
औ नांगौ
औ नंगौ
आरो बेखौ अनला खारैखौ जोङो खांख्राइजोंबो जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ
औ खांख्राइखौ जोङो गिबियावनो ओ मा बबेनिफ्राय लाबोनानै मा खालामनानै माबायदि सङो नोंथाङा एसे बुंदो
ओ जेरै खांख्रायखौ जोङो दानि ओ मा होनो दंग' दला बा माबा हाखर हालाफोरावबो मोननो थांनाय जायो आरोना जेराव दै थायो बेयाव खांख्राइखौ बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोना लाबोबो जायो आरो थिग बिदिनो जोङो खांख्रायखौ लाबोनानै सायनानै बा बासिनानै जोङो एवफ्रामनानै माबा जायो आरो
औ अं
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा खांख्राराइ खांख्राइजों अनलाजोंबो जोबोरैनो गोथाव जायो नङा होनोमबा
औ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो बे खांख्राइखौहाय अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना जों जानो हायो नङा हबा मैथाजों खांख्राइ बा ओरैनोबो एवनानै आरो बे खांख्रायखौ जोङो बेनि मेलेमखौ एरख'नानैबो जोङो जानो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रिया जोबोरैनो जोंना जोंनि ओनसोलावल' नङा बेयो बुहुम नाङैनो मुलुगनाङैनो गोसारदों नङा होनबा जोंहा बेयाव जे बो मोननो हादों
औ
औ थिग बेबायदिनो गोबां आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बे अनला ओंख्रिखौ जानो हमदोंसै नङा होमबा। औ दानिया गुबुन हारिनि रेस्टुरेन्ट बा द दखान बा हटेल बेफोरावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनानै फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो न' न'आवहाय जानायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोब्लाबो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो मोनजायो आरो ना। नोंथां
औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
दे